औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि फिन नोंथांनिसिम फिन बावहरफिनबाय।
औ खौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आङो ओ जोंनि जेनेबा जोंनि ओ सोलिनाय बा जोंनि मुगा बा आथिखालनि मुगा बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों।
औ
ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो। ओ जोंनि आथिखालनि मुगा आरो गोदोनि मुगाया माबादिमोन बा माबादि सोलिदोंमोन। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायग्रोनो
औ हागोन नोंथां ओ जोङो गोदोनि मुगा आरो दानि मुगा होननानै बुङोब्ला ओ जों बर'फ्रा गोदो गोदाय बोरैहाय रायजो जाबोयोमोन जोंनि बर'फ्रा बिदिनो ओ माने गोदो संसार जानाया जोंनिया एसे आलादामोन नङा होमबा आ गोदो जोंनि बर'फ्रा मैहुर खालामनानै जायोमोन। मैहुराव थांनानै जोङो ओ जिब जुनारफोरखौ जों बुथारनानै बि बिदिनो ज' ज' जा जा जोङो जालायोमोन आरो रायजो इस दा बैनो जोङो मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो बिनो गावनि हा थियार लानानै जेरै बोरला थिर लानानै से खा जं लानानै जोङो मैहुर खालामनो थांनाय बेफोर हुदाया जोंनि बर'आव दोङोमोन आरो नाथाय दिनै जोङो गोबां सुबुं सोदोमस्रिया दिनै सोलायबाय। नाथाय जोंनि बर'फोरा बेफोर रखम हाबायाव एफाग्राब जोङो माने बाहागो लालिया। आरो मानोना दिनैनि थारिखाव दिनैनि जाय जौगानाय बे मुगायाव जोङो जुदि अरनबारिनि हाग्रा जिब जुनाद खौ बुथारोब्ला नोंथाङा दायनिगिरि साजा मोनो आरो नोंथाङा थैजासिमबो सा साजा मोननो हागोन जुदि अरन हाग्रानि जिब जुनारखौ जुदि बुथारनानै जायोब्ला। आरो बुथारनानै नोङो बेखौ बेलेग हाब बायाव बाहायदोंब्ला नोंथाङा बिनि सोलायै नोंथाङा दायनिगिरि साजा मोनगोन आरो। बेखायनो आथिखालाव जों बेफोर हुदाखो गारबोबाय दिनै जों सुबुं सोदोमस्रि मोनबोबाय। ओ गोदो जोङो ओ मोजां द्रेस गाननो रोङामोन मोजां जि जोम सुनानै लानो रोङामोन। आरो नांगौ खसाबखौ जोङो जांलाब जांथाब खसाब गानोमोन नङा होमब्ला? जों नांगौ बायसा जोङो सि जोमखोनो बायना लानो हायामोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालावथ' जों देहाखौ साजायनो थाखाय गोबां मोजां मोजां दामि दामि जि जोम जोङो गाननानै दिनै जोंनि देहा सोलेरखौ साजायहैनायखौ जों दिनै नुयो नङा होम बेफोरबो मोनफा मोनफा जौगानायजों सोलायबोनाय आरो आरो दिनैनि मुगायाव जेरैबायासा जोङो नोंथांजों आं दिनै जौगानायनि थाखायनो नोंथांजों आं दिनै नुवा‌ अब्लाबो नोंथांनि साउन्डखौ खोनानो संनो हादों नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथि बेखौ आं मोनदांनो हादों बेफोरबो दिनैनि जौगानायनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि आरो। आरो जोंनि जौगानाया गोबां गोबां हान्था मेलायाबो जोंनिया जौगाबाय। गोदो जों बै गामिनिफ्राय बै गामियाव थांनानै जोङो ओ खर' सुबाव बाव मोनोमोन जायनि थाखाय लामा मोजां नङा हाग्रा बंग्रा साइकेल गंसे जाहोनाय जोंनिया लामाल' थायोमोन माने गारि फैनो हायि। साइकेल गंसे लिगाल' साइकेल साखायाल' जाहालांनाय बिदिबो जों लामाखौ जोङो बारबोबाय आरो बिस बोसोरनि सिगाङावहाय आथिखालाव जायफोरा बेफोरखौ एसेबां मिथियाबो जानो हागौ नाथाय जों बे बेफोरखौ मोनबोदों आरो नोंथां। अब्ला दिनै जों जोबोर जौगाबोबाय आरो आरो दायो जोङो टेक्न'लजि मुगायाव हाबफैबाय नङा होमबा। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदों जेरै जों जौगानाया बोरैहायमोन नोंनि मोन्दांथिखौ।
ओ आथिखालनि मुगायाथ' ओरैबादि ओ जेराव रां दं बेयावसो खामानि दं होननाय बायदि बुंजायो नङा होमबा नोंथ। ां मानो होनना बुङोब्ला ओ राङानो जोङो रांजोंनो जोङो आथिखालनि मुगायाव ओ खामानि मावबोनो हादों बि‌ दिनो सोलोंथाइ लानो थाखायबोथ' रांनि गोनांथि जायो। ओ बिदिनो ओ आथिखालनि मुगाया ओरैबायदि मोनसे ओ बादायलायनाय मुगा होननानै बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जायहा रां दं बेयो गोबां ओ गोजान गोजान जायगाबो दावबायनो मोनगोन बा सोलोंथाइखौबो गोजौ थाखोनि लानो हागोन आरो जौगानोबो हागोन आर। ो मानो होनना बुङोब्ला ओ आथिखालावथ' माबा मोनसे मुवा बेसाद बायनोब्ला बा न' लुनोबा बा जानाय आदार बायनोब्लाथ' जोंनो रांखौ नांथारगौ। बेनि थाखायनो ओ एसे गोरिब सुबुं सुबुंफोराबो बे समजों बा बे आथिखालनि मुगाजों गोरोबफानो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावनानै नखरखौ सालायनायखौ जों नुनो मोनदों आ थिखालनि मुगायाव। नाथाय गोदो गोदोनि रांखान्थिनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा गोदो एसेबां रांखावरि गैयामोनब्लाबो आबै आबौमोना जेरैहाय ओ जिउखौ खुंबोदोंमोन बा नखरखौ सालायबोदोंमोन बैफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोर गोग्गाथाव होननानै बुंजाया ब्ला गोदो खामानिफोरखौ मावोब्लाबो बा आबाद मावोब्लाबो बिसोरो जेबो रां रुफा लायालासे मदद होलायोमोन। जेरैहाय सावरि जानाय होनना बुङो आरो बदल होनाय होनना बुङो। जेरैहाय दिनै बे नखराव जुदि माइ गायनाय दङब्ला गुबुन नखरनि आइजोफोरा फैनानै बे नखराव माइखौ गायना होयो। बिदिनो ओ आरोबाव अखानायै बै न'खरनियाव गायना होयै बिदिनो बदल होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। जेबो रांखावरिनि ओ गोनांथि गैयामोन खालि ओ मददल' होलायनांगौ बिदिमोन आरो। आरो गोदो गो-गोबां अनलायनानै थानायखौ जों खोनानो मोनो जेरैहाय नोंनि आंनि गैयाजासे बिसोरो सावरि बादारि जालायोमोन बिदिनो गोबां खामानिफोराव मावस'नानै होलायोमोन होननानै जों मोन्थियो आरो। नाथाय
औ।
आथिखाल माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोब्लाबो सोरबा गामिनि बा न' खाथिनि सुबुंफोरखौ जों लिंनो थाङोब्लाबो मा बुंगोन जोंहा सम गैया जों बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनानै हेगारहर नाय जायो आरो। उम बिदिनो आथिखालनि मुगाया जेरै समजों लोगोसेसो खारफानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जों रावखौबो राव हेफाजाब
औ।
होआथां ओ नोंथांआबो जुदि माबाफोर मोन्थि योब्ला बुंजागोन नोंथां औ।
औ नोंगौ जोङो ओ जों गोदोनि समावखौ नोंथाङा बुंबाय जोङो गोदो नोंथाङा बुंनाया थारैनो नंगौ। जोङो सावरि बादालि जानाया बेफोर जोंनि ओनसोलाव गोबां सोलियोमोन आरो। दिनै नोंथांमोननि न'खराव दिनै। आलि दानगोन, बा नोंथांमोननि न'खराव दिनै खोथिया फुगोन, गाबोन नों नाव हालएवगोन गाबोन नोंसानाव बिदिनो न' बानायगोन बा सावरि बादालि जालायगोन बेफोर रखम हुदाया बर'नियाव दोङोमोन आरो गोदो नाथाय दिनै एसे सोलायबाय दिनै नोंबा नों आंबा आं जाबाय दिनै खामानिफोरखौ दिनै गावनि थाखाजोंसो जेरै- खामानिखौ मावनाय जायो आरो बांसिन। दिनैनि जुगाव नोङो खामानि मावनोब्ला नोङो थाखा होनानैसो खामानिखौ मावनो हायो। बिदि ज' ज' जाजाय रावजोंबो माने खामानि मावना सोलोंनो हाला आरो नोंथां आरो दिनै नोंथाङा बुंबाय जोङो सोलोंनायाव जोङो गोबां रांखान्थि खरसा जायो बे नंगौ। आरो जोङो गोबां दिनै जौगाबाय सोलोंथाइयाव मुगायाव नङा होमबा। दिनै जोङो गोबां आ आखाइजोंनो जोङो गोबां मुवा जिरादखौ जों दिनै दिहुननानै लानो हाबाय मानसि हारिया आरो जोङो गोबां जेरै जोंनि गाननाय खसाबफोरखौबो जों दिनै मार्केट लेभेलाव जों फाननो हाबाय जोंङो। गोदोथ' जों गावगाय दानो दा ल'सो गानोमोन आइजोफोरा नङा होमबा। माने बिदि फालांगि लेबेलाव गैयामोन। नाथाय जोंनि बर'फोराबो लाइमोनफोराबो बा दिनै जाय जि दागिरि बिथांफोर मोनाबो दिनै हाथाय बाजाराव दिनै फाननानै रां आरजिनो हानाय रोंनाय जाबाय आरो। गोदो जोङो जाबजा जुबजा जोङो थग्रं-दख'ना। लांगा दख'ना बिदिल' गाननायखौ नुयोमोन नङा होमबा। दाथ' गोदान मुगा जों दिनै। आर'नाइनि सला, आर'नाइनि गस्ला, आर'नाइनि गामसा लोगोसे जे जोङो गोबां गोबां दामि मोजां मोजां जों दिनै बर'फोरा दानानै दिनै रोंबाय नङा होमबा। बेफोरखौ दिनै हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां रां आरजिनायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों आरो जों दिनैनि जुगाव जौ जौगानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो जोङो गामि दरसे बारबानो जों दिनै ओ पाका आलियाव जों थाबायनानै बेरायनो हायो। हान्था मेलायाबो जोंहा मोजां जाबाय नङा होमब्ला। जायनि थाखाय जोङो बेफोर रोखोमनिफ्राय जों दिनै जौगानो हादों। आरो मोनसे खोथाया जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जेरेबा जोङो गाव दिहुननानै सालायनो हायाबाबो दिनै मटर गारियाथ' जोंखौ गोबां लामासिम लांनो हायो नङा होमबा। दिनै ट्रेन जो गारिजों जोङो गोबां गोजानसिम जोङो जारनि खालामनो हायो। जेरै- उरां जाहाजजों जेरै बिरखंजों जों दिनै दावबायनो हायो नङा होमबा? बेफोर गासैबो जो जौगाबोनायजोंनो जेरै मोनफा मोनफा बेफोरो बिदिन्थि आरो। जौगानाया जोब बोद गोसोआ माने लासै जौगाबोदों जोंनि बे ओ ओनसोलावहाय। दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जौगानायनि थाखायनो जों दिनै ओ गोदो हालेवोमोन ट्रेक्टरजों माने नांगोलजों आथिखालाव जों टे्क्टर डक्टरजों एवो नङा होमबा। बेफोरबो मोननफा मोनफा जौगानायनि आरो। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनि जौगानाया। आरो जोङो बोरैहाय जौगाबावदों।
औ ओ जोंनि जौगानाया जाहैबाय ओ जौगानो थाखायथ' जोबोद खस्थ'बो खालामनांगौ। ओ बिदिनो जौगानायजों लोगोसे गोरोबनो थाखायबो जों ओ रां आरजिनायाबो गोनांथार। बिदिनो जोङो ओ आथिखालनि मुगायाबो मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जों ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्लाथाय जोंनो गारिनि गोनांथि दङ'। बे गारिफोरखौ जों लामाफोराव दसे सम नेनानै थायोब्लानो जों बे गारिफोरखौ मोननो हायो बा बै जायगासिम जों सहैनो हायो आरो नोंथां बिदिनो ओम। सोलोंथाइयाबो जौगाबाय खामानि दामानियाबो जौगाबाय, बायदिसिना गारि मथ टराबो जौगाबाय जेबो आंखालानो गैला आरो। खालि नांगौ जोंनो रां। बे राङानो जोंनि गोनांथारसिन जानानै फैबाय आरो नोंथां। औ जोंहा समाबो जासिगोन नोंथां। ओ नोंथाङा आंनो मोनथियै बाथ्राफोरखौ जोबोर मोजाङैनो फोरमायना होबाय। नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावाहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर
औ औ औ औ।